नोंथां औ नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथांखौ ओ फनहरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों ओ मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो ह'रदोंमोन नोंथां नोंथांआ सम होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन दे
औ बिदिब्ला नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ ओ माबायदि खुङो एबा साबेसे खुङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
औ औ हागोन नोंथां बिदिब्ला आङो फोरमायनोसै ओ बैसागु होनना बुङोब्लाथ' बैसागुखौ बयबो मिथिखायो नालाय बैसागुआव जों बर'फोरनि बर'फोरनिनो मोनसे गेदेर फोरबो आरो
औ औ
औ बे फोरबोआ बोसोराव खेबसेल' फैयो आरो
औ नंगौ
बे बे बैसागु बोथोराव ओ बोसोराव खेबसेल' फैयो नालाय बेनिख बेखायनो बयबो बोराय बुरै ओ बोराय बुरै गेदेर उन्दै गथ' गथाय
औ
सिख्ला बिफोरबायदिनो गासैबो माने ओंखारो आरो बे बैसागु बोथोराव जोङो गासिबो रंजानो ओंखारो आरो ओंखारनाय जायो औ बे बैसाग बैसागु बोथोरा ओ बैसागुआ मोननै बैसागु होननानै बुंनाय जायो जेरै मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु दङ जोङो गिबि सानखालिनो गिबि सानखौ जों फालिनाय जायो म ओ मोसौ बैसागुखौ जोङो फालिनाय जाग्रोयो आरो बे मोसौ बैसा गुखालि जोङो ओ फुङावनो मोसौफोरखौ थुखैनो थाखाय ओ बायदिसिना मैगं थाइगं हानानै लानाय जायो आरो जेरै हो लाव फान्थाव ओ आरो हालदै दिगिलिथि थाराय बे खौ माने जोङो लाखानाय जायो आरो माने जों बे बेफोर फिथाइ ओ बेफोर मैगंफोरखौ जोङो ओ बे मोसौ थुखैगोन खालिनि सानसे सिगांआवनो जोङो जगार खालामखाजोबनानै लानाय जायो आरो आरो जों बे मोसौ थुखैगोन खालि फुङावनो जोङो बे ओ सिखारनानै बे मैगं थाइगं खौ जोंङो हायो ओ बिदिनो फिसा फिसा ग'ल ग'ल हानानै जोङो बेखौ मालाबो सुनो ह हायो मालाबो सुयो आरो जोङो ओ बे मोसौनियाव
मोसौनिआव सारनो हायो सारनाय जायो आरो जोङो थुखैब्लाथाय हेल' नोंथां खोनादों ना?
ओ नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ हेल'